ादोंना?
हेलौ अ अ। दायो होमबा जों औ दायो होमबा जोङो थालिर बिफांनि बाहायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
औ जागोन दे रायलाय जागोन।
अ अ जों बर'फोराथ' ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने थालिर बिफांखौ गासैबो खामानियावनो बाहायबो गासिनो नालाय बे दिनो जों दासिमबो थालिर बिफांखौ गासैबो खामानियावनो बाहायो। ओ जेरैहाय हाबानि निफ्राय लानानै थैजासिम माने जों ओ जोंनि बर'फोराहाय गोदो गोदाय हाबा बा ओ खास फोरावहाय माने थालिर ओ बिफांनि बे दुनाय-दुनायखं बा थालिर बेलायावसो माने ओं खाम जानाय नेम खान्थिया दङमोन। बिनि अनगायैबो जोङो ओ फुजा फोरबोफोर होयोब्ला माने बावथायफोर बावनोब्ला थालिर बिलाइनि बिजौआवहाय बे लाइजौआवहाय बावनाय जायो। थिग बे बाइदिनो ओ थालिर बिफां फिसानिफ्राय जों दुनायखुंखौबो ओ आलारि साथि बानायो बिदिनो जों खाथिगासा सावनायाव बेफोर सा थिखो बानायनाय जायो। ओ बिदिनो उम जों हाबानि समाव गेट गायनाय बा हाबा हिनजाव गोदान बा हौवा गोदाननि नआव थाङोबा गारियावहाय जोङो बिदिनो थालिर फां मोननै ओ खानानै लांनाय। बिदिनो जोङो उम बिनि अनगायैब बो हाबानि समाव ओह मोनदाब बानायनायावबो जों थालिर बिफांनिनो बानायनाय जायोमोन नालाय बिदिनो आरो उम हाबायावबो सिगा गोदो गोदायथ हाबायाव माने थालिर बिलाइनि ओह बिदिनो सायना बानायोमोन। दाबो बानायो बानायनाया थेव मानेख खम जाबाबो जोङो ओह गिदिर गिदिर ओह दाम ओह मोननाय माने बेसेन गोसा माने स्टेजफोर बिदिनो बायदिसिना आर कपुरफोरावबो ओमफ्राय ब्लो सोंब्लाब बो माने जोङो थालिर बिलाइखो माने बाहायखायो नो ना बेखायनो जों मे माने थालिर बिफ फाङा मानेथ थालिरा जोंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनां बेबायदिनो जों थालिरनिफ्राय फिथाइ मोनजायो बिनो थालिरा गोबां रोखोमनि दङ। ओह बिदिनो थालिर ओ आथ थियानिफ्रायबो जों खारै बानायो आरो बे थालिर आथियानि मादानिफ्रायबो जों माने मुलिफोर ओह बाहायो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायबोयो नालाय बिदिनो जोङो ओह बिदिनो जों गोबां खामानियाव बाहायो बेबायदिनो ओह नोंथाङाबो माने गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनायाव माने आथिखालसिमबो ओह नोंथांमोननि गामियावहाय माब बायदि बाहायो बेखौ फंनैसो बुंजागोन
औ औ
औ
औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनिथिं बो माने ओह बिदिनो बर समाजाव जोंनियाव माने थालिरखौ माने बिफां रोदानिफ फ्राय लानानै बिजिरसिम गासैखौबो बाहायजोबनायखौ जों नुनो मोन मोनो आरो माने थालिरा ओरैबायद दिन माने उम गोनांथि गोनां माने जोंनि समाजाव माने जोंनि हा हारियाव माने ओरैबायदि गोनांथि माने जे थालिर माखासे खामानिफोरा थालिरनि अनगा जाया होननाय बायदि बिदि आरो जोङो जेरै औ जेनेब फुजा फोरबोफोरावबो थालिर फिथाइ नङाबा फुजा होनो हाया बिद दि आरो ना ओमफ्राय थालिरखौ जोङो थालिरा माने गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो आरो जानायनिफ्राय लानानै फुजाफोर बो बाहायनायसिम लानानै माने औ गासिबावबो हेफाजाब होयो आरो बे थालिरा थालिरखौ थालिर बाहायनाय होनोब्ला जोङो था थालिरनि ओ खा-थालिरनिफ्राय जोङो बे गिबिसि गोदो गोदायथ' जों माने थालिरनि बिलाइयाव माने बिदि बायदिसिना खाजि माबा माबि जायोमोन। थालिरनि बिनायखंआव दुनायखौङावहाय माने बिनि बिनि थालिर फस्ला खौथ' जोङो सिगांनि सारादुफोरावथ' थालिर फस्ला खेसारि बिदि लगायनानै जानाय नु नुयोमोन ओंखाम जायामोन जिहेतु ओमफ्राय आरो बे थालित फसलियावनो नोंथाङा होननायबायदि फुजा फोरबो जाबा हाबा हुखा जाबा ओंखाम गोरलै हाल जां ख्रा बिदि जाबाथाय माने बेयाव ओंखाम जायोमोन आरो जोङो औ। बिनिफ्राय जोङो बे थालिरखौहाय बेफोर जेनेबा थालिरनि फिथाइखौबो जोङो फिथाइखौ जोङो फुजा फोर्बोआवबो बाहायो जायो बेफोर बिनिफ्राय आरो जों बिखौ माने फाननानैबो रांखान्थि राङाव खामायनो हायो। आरो बिनिफ्राय जोंनि थालिरनि मैखुना बियो माने खा माखासे मुलि हरैबो मुलि महरैबो बाहाय जायो आरो जों बेखौबो मिथिनो मोनो। जेनेखि थालिरनि बिबार फोरा माने गोबां गारायफोर जानायाव माने बेफोरखौ थाब हामनायाव हेफाजाब होयो होननानै जों फोथायो आरो। आबै आबौआ बुंबोनाय बि दि जों दासिमबो फोथायो बि खौ बिनिफ्राय जोङो थालिर बिफांनिफ्राय नोंथाङा होननाय बायदि बिफांनिफ्राय रोदानिफ्राय माने जों खारै बानायो थालिरनि खारैआनो बयनिख्रुइ मोजांसिन खारै होननानै बे मोनसे गनायनायबो दङ आरो नोंखागौबो बेनिफ्राय औ बेबायदिनो आरो थालिरनिफ्राय जोङो थालिर बिलाइखौबो फुजा फोरबोआव बाहा हायो नङा होमबा जों लाइजौ थालिर लाइ-लाइजौ नङाबानो जोङो जेबो जाया माखासे फुजा फोरबोआव जोङो थालिर बि थालिरनि लाइजौ नङाबा जों फुजाफोरखौबो होनाय
औ नंगौ
बेबायदिनो माने थालिरनिफ्राय माने गोबां गोबां माने मुलाम फा मोनो आरो दा नोंथाङा माने थालिरनिफ्राय माने माबायदि जेनेबा थालिरा रांखान्थि खामायनायाव हेफाजाब होदों बेखौ एसे खोन्थानानै होदो
औ नंगौ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने थालिरा जोंनि याव जोबोद गोनां जों माने बर'फोराहाय गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ जेरैहाय थालिरफोरखौ गावबायनो आंगो महरै बाहायबोदों बिदिनो जोंनो ओ दासि मबो नांगौ ओ माने जोङो थालिर ओमफ्राय गोबां रांनिबो मदद मोनो जेरैहाय जों थालिर फिथाइखौ फानोब्ला बिनिफ्राय जां ओ जोङो रांख रांखौ मोनो रांनि मदद दिनो ओं जोंनो ओ एसेब्लाबो रांनि मदद खालामो आरो बिनि अनगायैबो जोङो थालिर बिफांखौ खारै जिरनानैहाय बिनिफ्रायबो जों थालिर न'आव जानो बाहायनायनि अनगायैबो जोङो बिखो बिनिफ्राय खारै फानोब्लाबोथ' गोबां बेसेन नालाय दानिया माने गोबां फैसा मोननो हायो बिदिनो ओ थालिर फिथाइखौबो फानो। आरो बैसागु समावथ' थालिर फस्ला जायो नालाय बे थालि फस्ला माने बेखौबो फानो बिदिनो बिनिफ्रायबो जों गो गोबां रां मोनो। बिदिनो जों माने ओ बिदिनो जोंनि एरियायावबोहाय माने गोबां थालिर बिफांनि बागानबो दङ। बिदिनो माने बिसोरहा गोबां रां मोनो आरो। थालिर फिथाइनिफ्राय लानानै बे थालिर मैखुनखौबो फानो नालाय। बिदिनो ओ गोबां रांनि मदद मोनो माने न'खराव फरायनाय गथ'फोर थायोब्ला माने बेफोरावबो माने सुंख'यो आरो। थाखा फैसाफोरा बिदिनो माने जों थालिरबो ओ गासैबो खामानियावनो बाहायो। फुजा फोरबोआव थालिर नङाब्ला जाया होननाय बायदि नोंथां बुंनाय बिदिनो माने जोङो थालिर फिथाइ खौ जोङो होखायो। माने फुजाफोरबो होयोबा जेरै गपाल बावोबाथ' जोंना थालिरखौ नांखागौ जायो नालाय माने थालिर नङाब्ला जोंनो ग पालबो बावनो हाया इ फोरबायदिनो ओ आरोबाव जों थालिरखौ मैगं जानायावबो बाहायो। बिदिनो जों आरो थालिर बिलाइयावहाय गोदो गोदाय जेरैहाय ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि। बियो खाजि जायोब्ला बाहायो बिदिनो हाल जांख्रा बा अ अ ओंखाम गोर्लै जानाय बेफोरावथ' गोदो गोदायहाय थालिर बिलाइयावनो जायोमोन नालाय। ओंखामफोरखौ दासिमबो ओ बबेबा बबेबा जायगायावहाय थालिर बिलाइयावनो ओंखाम जानाय माने कासबो ओ बेफोरबायदि हाबाफोरावहाय ओंखाम होनाय माने खोनानो मोनबोदों । बिदिनो सानजा साइदआवहाय दङ। थंलायावबो माने बिदिनो माने ओ थालिरनि दुनायखंआवहाय ओंखाम होनाया ओ कासआव हाय दङनो दासिमबो बिदिनो माने गोबां बाहायो ओ आरो थालिर बिलाइयावहाय जोङो बे थालि फिथाइनिफ्रायबो फिथा खालामना जानो हायो नालाय बिदिनो थालिर बिलाइजों फाननानैबो जों फिथा खावना जानो हायो । बिदिनो बायदिसिना ओ मेनाय बा थास'वारिफोरखौ ओ बे थालिर बिलाइयाव फाय ओ बोनथुमनानै खानानै हाय अराव मेनानै जानो हायो ।
औ।
माने थालिरखौ हाय जों गोबां खामानियावनो बाहायो । बिदिनो जोङो ओ गोबां मुलाम्फाबो दङ । जोंहा माने गोबां रांफोरनि मदद मोननो हायो । ओ बिदिनो ओ नों नोंथाङा एसे बुंजागोन ।
औ। नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो थालिरनिफ्राय गोबां रां खामायनो हा हायो माने आथिखालावथ' जों गोबां जायगायावनो थालिर बागान नु नुदों नङा होनबा जोङो थालिरनिखौ बिजौनिफ्राय लानानै माने गुदिसिम जों फाननानै रां खामायनो हायो । जिहेतु गासिबो जायगायावनो थालिर बागान जाया नङा होमबा? जायफोर जाय जायगायाव थालिर बा गान जाया बेफोराव माने जोङो थालिरखौ बायनाय नुयो। जेरै जोङो फुजानि थाखाय जों थालिर जेनेबा जों थालिर बिफांनिफ्रायनो लानानै जेनेबा नै खारै बिफांखौ खारै बानायनानै बेखौ फाननानै जोङो नोंथाङा होननायबायायदि बिनिफ्राय फैसा मोनबाय, बिनि उनाव आरो फिथाइखौ जों फानबाय। फिथाइनि फ्राय फैसा मोनबाय। आरो आ थिखालाव मा सोलिदों जों थालिर बिलाइखौबो फाननाय नुदों । खा खारन जोङो फुजा जोंनि मोनसे फोथायनाय जे जों फुजा फोरबो जाबाथाय थालिर बिलाइखौ बनानैसो माने फुजा होयोबा जों इसोरा गनायो होननानै फोथायना लायो नङा होमबा? बिनिखाय जों आथिखालाव जों थालिर बिलाइखौबो फाननाय नुयो आरो टाउन सोहोरावनो जोङो गोबां जायगाफ्राव थालिर मोननो थाङा नङा होम बा? बिनि थाखाय जोङो थालिर बिजौ खौ माने टाउन सहराव फाननायबो नुयो आरो । आरो बेनि अनगा जोङो थालिरखौ जेरै हाबायाव बाहायो नोंथां होननाय बाय दि जोंनाथ फुजा, फोरबो जेसे बां हाबा बायदिसिना जायो बेयाव थालिर बिफांखौ गायो नङा होमबा? बैफोरावबो माने फिसा फिसा थालिर फुलि खौ माने फानहरो आरो माने । जायफोर जायगायाव थालिरा गैया बेफोरखौ माने फानहरनानै जों बिनिफ्राय रां खामायनो हायो। आरो बिदिनो गोबां थालिर बा बागान थालिर बागान बानायनानै थालिर फुलि जावैनानै जोङो बेनिफ्राय बेखौ फानहरनो हायो आ रो गुबुन दाबसे जायगायाव बेबायदि फानहरनानै माने जोङो गोबां माने गोबां फैसा माने फैसा बुथुमनो हायो आरो रां बुथुम हायो आरो बिनिफ्राय जोङो थालिर फिथाइखौ जा-जायो होन्दों जानानैबो जेनेबा जों जायो ओंख्रिबो जाग्रा थालि दं जोंहा खायफा खायबा थालिर खौ ओंख्रिनि थाखायल' बाहायो बेफोरखौ जों माने बे गोमोनोजाया बे ओंख्रि जाग्रा थालिरखौ गोमोन जाया जिहेत तु जों बेखौ माने गोथ थाङावनो फानहरो आरो। गोथाङावनो फानहरो खारन बेखौ फाननायनि थाखायनो गायखायो आरो। जाहाथे मानि बेखौ थालिर फिथाइयाबो गोबां दाम नङा होमबा खासेयावनो गोबां ओ पन्सास थाखा गाहाम। साथिथाखा गाहाम। आरो फांसे फांसे फांनि थालिराथ' बिदां मोनसेयावथ' जोंना गोबां आखा थायो आरो मोजां हासार गोनां हायावहाय थालिर आबाद मावोबाथ' जोंना बिदाङा जोबोद गोलाव गोलाव जायो नङा होमबा बिनिफ्राय जोङो मोनसे बिदाङावनो बिदिनो ब्रैजौ बाजौ से रोजा गाहाम बिदि गाहाम मोननायखौ नुयो आरो। बिबायदिनो जोङो माने थालिरनिया आबाद मावनानैबो माने गोबां माने फैसा फैसा माने रां खामायना हानायखौ जों नुदों आरो माने बिजोंनो न'खर सालायनाय गथ' गथायखौ बुथुमनायखौ जोङो माने गथ' गथायनो फोरोंनाय बिफोर बायदिसिना संख्रि बानलु बायनायखौ माने जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो। माने बेबायदिनो सोलिगासि दिनो जोंनि सम समाजाव नङा होमबा माने बेफोर नि बाहायनाया माने थालिरनि आबादा थालिरखौ बाहायनो रोंनानै माने गोबां मुलाम्फा होगासिनो आरो
औ नंगौ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो जोंनिया बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दङ। ओ जोंहा थाल लिर बिफां गायनानै अ हौवा गो दान बा हिनजाव गोदानखौ थुखैनाय नेमखान्थिया जोंहा दाबो थ' दङ बिदिनो माने जों थालिर बिफां नङाब्लाथ' माने हौ गोदान बा हिनजाव गोदानखौ थुखैनायानो जाखाया माने थालिरफ्रां गायनासो थुखैनाय जायो नालाय बेखायनो माने जोंनो हाबायावथ' थालिर बिफांखौ नांखा गोयानो बिदिनो सिगांथ' साय ना लुनायाव थालिर बिफां माने होखायो दासिमबो होयो थालिर बिलाइखौ औ सायाव दोनखानाय जायो आरो। औ नंगौ बेबायदिनो माने जोंनि जिउआवहाय थालिर बिला थालिर बिफां नि बाहायनाया माने जोबोर गोनां आरो दिनो ओ ओ दायो होम्बाजों दोनजासिगो नामा?
औ जासिगोन दे नोंथां दिनैनि औ ओ